हेलौ।
खोनादों ना?
औ खोनादों।
हेल औ।
औ खोनादों। माने जों दिनै मबाइलनि टपिक रायज्लायनो सानदों आरो ना।
औ रायलायजागोन।
औ
नोंहा नोंथांहा नेट गैयादां आं खोनायाखैना नांथादों।
जायजों
मोजां खोनायाखै ओहो मोजां मोजां खोनायाखै नोंनिखो
औ वान सेकेन्ड दायो खोनाबायना?
एसे एसे नांथादों ।
औ दालाय खोनाबाय।
औ खोनाबाय।
औ माने आं मबाइलनि टपिक बुंनो सानदों आरोना।
औ होननो हागोन।
से आइजें माने औ मबायल होनोबा मोनसे आइजें माने जायहा जोंनि दैलि लायफाव बहत हेल्फ खालामो आरोना। माने जेरै आं बुंनो हादों जोंनि कल खालायनायाव जोङो सोदजोंबा रायलायनो गोसोबा दाना मबाइलजों मबाइलनि हेफाजाबजों लोगोसे जोङो जायदो कल रायलायनो गोसो जों बेखौ माने लोगो लोगोनो रायलायनो हायो आरो ना। माने आगोलावथ जोंफोरो जोङो लाइजामजों लोगोसे नङाबा एबा जोङो मोखांदो मोखां थांनानै खाथियाव खाथि थां होननानै जों दाना मबाइलनि हेल्पजों लोगोसेनो जोंफोरो माने दसेनो कल लायरायनो हायो आरोना जोङो सोर गोबाबफोर माने गोजानाव थानायनि मानसिफोरखौ जोङो माने लायरायनो गोसोबाबो जोङो मोखांदो मोखां नायनानै रायलायनो गोसोबाबो जोङो भिडिअ लाफ्रांदों जोङो लोगोसे लोगो लोगोनो रायलायनो हायो आरो ना माने मबाइल फैनायनिफ्राय जोंनि लाइफआव बहुत इजि जाबाय आरो ना आं माने बुंनो सानदों माने जोंफोरो म ब्लाबाफोर माबाफोर थांनो गोसोबाबो जोङो मबाइलनि हेल्पजोंनो लोगोसे माने गारि हारि बुक खामनानै जो बुहुत एप्लि एप्लिकेसन फैबाय माने आं बुंनो सानदों जेरै उबेर रेपिद' जोङो बेजोंनो गारिफोर नांगौबाबो जोङो गारि बुक खालामनानै जों थांनो हायो आरो। नोंथाङा मबायलनि बादै एसे फोरमायदोना।
नोंथाङा मबाइलनि सोमोन्दै जिफोर बाथ्राखौ बुंबाय नंगौ जोंहा मबाइलनि गेजेरजों गोबांथार बेबायदि सहस जोंनि गेजेरावहाय मानसिनि जिउ खुंनायाव जानानै फैदों दिनै मबाइल होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे मास मेडिया ओ जायनि गेजेरजों जोङो गोबांथार बेबायदि इनफरमेसनफोर मोननो हायो जेरैहाय मबाइला जोंनि जिबनाव बा सुबुं माहारिनि जिउ खांनायाव गोबांथार बेबायदि सहाय होग्रा मोनसे मुवा हिसाबै जोङो मोननो हायो आरो बेखौ जोङो टेक्नलजि होननानै जोङो बुंनो हायो म बेलाव जोङो बेबायदि गोबांथार माखासे एप्सफोरखौ बाहायनानै जोङो मबाइलनि गेजेरजों बेबायदि इनफरमेसनफोर लानो हायो बा माखासे जोंनि रोंगौथिफोरखौ जोङो गुबुननो दिन्थि नो हायो जेरैहाय मबाइलाव जोंहा गोबां थार बेबायदि जोङो बुंनो हायो मबाइला जोंनि मोनसे फोरोंगिरि होननानैहाय जेरै जोंहा मबाइलाव गोबांथार एप्सफोर लानानै वाटसाप इन्स्टाग्राम फेसबुक बेबायदिनो टेलिग्रामफोर इउ टुब आरो गुगोल बेफोर गासैनि गेजेरजों जों माखासे मोनथि मोनै बाथ्राफोरखौ बा जोङो नुफेरै खोनाफेरै जायगाफोरखौ जोङो नुनो मोनो खोनानो मोनो आरो जोङो मोनथि मोनै बाथ्राफोरखौ मोन थिनो मोनो आरो जोङो जि रोङो जोंनि माखासे रोंनाय बा रोंगौथिफोरखौ जोङो बे मबाइलनि गेजेरजों जोङो गुबुननो दिन्थिनो हायो जेरै जोङो दायो नायोब्ला मोननो हायो गोबां सुबुङा बेबायदि ओ इउटिवबफोर बाहायनानै बा फेसबुकफोर बाहायनानै बेफोराव माखासे गाव गावनि रोंनाय जेरैहाय संनाय खावनो रोंगौ बा मोसानो रोंगौ मेथाइ रोजाबनो रोंगौ माबा मोन से एक्टिं खालामनो रोंगौ बेफोर गासैखौ रोंनानै दिनै मबाइलनि गेजेरजों बा फेसबुक बा वाटसाप बा इन्स्टाग्राम आरो इउटुबफोरनि गेजेरजों गुबुननि सिगाङाव दिन्थिदों आरो बेबायदिनो गोबांथार बेबायदि रांखावरि खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो बुंनो हायो गोदोनि समावहाय जोंनि आबै आबौफोरनि समावहाय बेबायदि मबाइलनि जुग नङामोन बा मबाइल गैयामोन बै समावहाय बिथांमोना सोरनो ब्ला माबा मोनसे मोनथिहोनो गोनां जायोब्ला बा माबामोनसे खबर हरनो गोनां जायोब्ला से हप्ता बा नै हप्तासो बिथांमोना बेबायदि लाइजामनि गेजेरजों लाइजामफोरनि गेजेरजों हरनानै बेबायदि नेनो गोनां जायोमोन नाथाय जोङो दायो मोनथिनो मोनबाय बा जोङो नैबे मुगायावहा जोङो मोन थिनो मोनबाय। दिनै जोङो सोरखौबा माबा मोन मोनसे जोंनो गोनांथि जायोब्ला जों नांगौ जायोब्ला जोङो बेबायदि नेनो गोनां जाला जोङो से बा नै सेकेनडनि गेजेरावनो जुदि नों बै सुबुंनो माबा मोनसे मोनथि होनो गोसोब्ला नोङो फन खालामनानैबो ओ फन खालामनानैनो मबाइलनि गेजेरजों बै मानसिनो ओ बेबायदि रायज्लायनो हागोन आरो मोनथिहोनो हागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जोंथ' जिहेथु गासैबो सुबुङा बुहुमाव थानाय गासै जायगाफोरखौ जोङो बेरायनो हाया नंगौ थिग नाथाय जोङो मा मबाइलनि गेजेर जेरजों जोङो बेफोर गासैखौ नुनो मोनो आरो मबाइलनि गेजेरजों जों नुनो मोनै मोनथि मोनै जायगाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो मोनथि मोनो अब्ला जोङो मोनथिनो हायो जे मबाइला जोंनि जिबनाव माबायदि मुलामफा होदों आरो जोङो जेब्ला फरायसाफोरनि जिबनाव सासे फरायसाया जुदि फोरोंगिरिफोर बुजिनाय बा माखासे गोरा बाथ्राफोरखौ बेबायदि बुजि मोना खैब्ला जोङो गोगोल फोराव सार्च खालामनानै जोङो बुजि मोननो हायो बेनि मिनिङा मा फोरमायदों आरो बे बाथ्राया माखौ फोरमायनो नागिर नागिरदों बेखौ जोङो गुगोलफोरनि गेजेरजों गोबांथार गोरलैयैनो बुजिनो हायो आरो दायोथ' नै ए आइ आरो सात जि पि टिनि जुग बे बेफोरनि गेजेरजों गोबांथार ओ जोङो मिथि मोनै गोरा बाथ्राफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हायो बा जोङो सोलोंनो हायो अब्ला नोंथां नोंथाङा बुंबावनो गोसोब्ला बे समाव बुंनो हागोन
औ जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ना माने जोङो मबाइलजों लोगोसेनो माने बुहुत माने जों नलेज गेन खायमनो हायो माने नोंथाङा बुंदोंमोन ना जेरै माने फेसबुकफोराव जोङो गावनि गावनि माने रोंगौथि जोंनि स्किल्स माने जों बुंनो थाङोब्ला आरो ना। जोङो बेफोरखौ जोङो माने दुनियानि गेजेराव जोङो देखायनो हायो आरो ना मने दिनथ थिनो हायो दाथ' दाथ' माने म बेलनि जुग ना जेरै माने जोङो फेसबुक इउटुब जोंफोर सालायनो हायो जेरै इन्स्टाग्राम नोंथाङा बुंबाय माने आं बुंबावनो सानदों आरो ना जोङो माने फेसबुक नि इउटुबफोराव नुनो मोनो माने मानसिफोरा माने गावनि रोंगौथि गावनि जि स्किल्स बेखौ देखायनानै माने बे मोनसे मबाइल मबाइलजों लोगोसे जों माने रां आरजिनायनि माने मोनसे लामा आरो ना। मबाइलजोंनो लोगोसे माने फेसबुक इउटुबफोराव जों माने म मनिटाइस खामनानै जोङो जोङो गोसोबा जोङो रांबो आरजिनो हायो। ओमफाय आं बुंबावनो सानदों माने नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन ना माने दाथ' माने ए आइ नि जुग माने जों नंगौ नोंथां। बुंनाया थारानो दाथ' माने मदार्न वर्ल्ड जाबायना बे ए आइ नि जुग। माने जोंफोर जि सोलोंनो गोसो माने जोंनि लाइभ लाइफाव जों माने जेखौ बुजियाखै जोङो नलेज गेइन खालामनो गोसोबा जोङो गुगोल एबा जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ए आइ नि जुग जाबाय गुगोल नङाबा जेट जि पिटि ए आइ जेम एन आइ बेफोराव माने जोङो सार्च खामनानै हायो आरो ना? आं माने ओमफ्राय बुंबावनो सानदों माने दायो माने मबाइलजों लोगोसेनो माने जोंनि माने जोंनि जिब'ना बुहुत इजि जाबाय आरो ना मोजां जाबाय। माने आं बुंनो सानदों माने मोजांखौ माने जेरैहाय नोंथाङा बुंदोंमोन माने दाथ' माने जोङो माने सोरनोबाफोर फैसा हरनो गोसोबा आरोना जों थ' माने सिगाङाव बेंकफोराव थांनानै जोङो फैसाखो दिहुननांगौ जायोमोन ना माने दानि जुगाव दिजिटेल हिसाबै आरोना जोङो सोरनोबाफोर माने फैसा हरनोबा सोरनोबाफोर माने माने केसफोर होनोबा आरो दानो हैैनो जोंफोरो माने बेनि एकाउन्टाव मबेलनि हेल्पजों माने मबेलनि एप्लिकेसनजों लोगोसे जों जेरै गुगोल पे पन पे बेनि हेल्पजों माने जोङो लोगो लोगोनो माने एक् सेकेणडआवनो जोङो फैसाखौ सेन्स खालामनो हायो आरो ना दाना माने बेंकफोराव थांनानै बिदि लाइन जानो गोनां जाला फैसा दिहुन्नो थाखाय
बै जाबाय जोंनि थांना थानायनि थाखाय जुदि जोङो गोरलै होननानै बा गोरलै मोनदों होननानै जुदि जोङो बाहायनो रोङा फैब्ला जानो हागौ बियो जोंनि जिबनाव माब्लाब स' ओ प्रब्लेमफोर लाबोनो हागौ जेरै जोंनि सुबुं फोरा गोरलै मोन्दों इजि मोनदों होननानै गासैखौबो जुदि मबाइलावनो सोनारजोबोब्ला जोङो बुंनो हायो मबाइला मोजांबो आरो गाज्रिबो जुदि जों मोजांनि थाखाय बाहायब्ला बियो जोंखौ साक्सेस खालामगोन आरो जोंखौ जों लामाथिं बियो लांगोन आरो जोंखौ जौगाहोगोनबो आरो जुदि जोङो मबाइलखौ बाहायनो रोङाखैब्ला दिनै गोबांथार समयसाफोर जोंनि जिबनाव आरो जोंनि न'खरफोराव बा जोंनि समाजफोराव बेबायदिनो समयसाफोर लाबोनो हागौ जोङो मबाइल खौ लानानै जोङो मोजां बाहायनो नांगोन जोङो गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला हयथ' जोंनि जिबनखौबो बे मबाइलहा फोजोबस्रांनो हानाय बा मा मास मेडियहा बि फोोबस्रांनो हानाय गोहोबो बिहा दं बिनिखायनो जोङो बेखौ फोजोबस्रांनो लागै सम होआलासेनो जोङो मबाइल जों बाहायजाया लासेनो जोङो मानसि माहारि जोङो मबाइलखौ बाहाय बाहायग्रा जों जानो नांगोन अब्लासो जोंहा मबाइलखौ लानायनि मुलाम्फाया थागोन आरो बिनिफ्राय जोङो बेबायदि मुलाम्फाखौ जोङो मोननो हागोन जुदि जों मबाइल जों बाहायजायोब्ला मबाइल जों जोङो बाहायजानानै मबाइलजोंनो थाबाय थायोब्ला हयथ' जोंनि न'खर जोंनि जिबन गासिबो जोबस्रांलांनो हागौ हागौ अब्ला जों मोनथिनो हायो बाय मबाइलनि गेजेरजों जों माबादि मुलाम्फा फा मोननो हायो आरो माबाददि मबाइला जों सुबुं माहारिनो सहाय होयो जुदि जोङो मोजां बाहायोब्ला बियो आरो जुदि जोङो मोजाङै बाहायनो हायाब्ला जोंनि जिबन बनखौ बियो
ओ जोंनि थाखाय गाज्रि औ नोंथां औ
अब्ला बे समाव जोङो मबाइलनि सोमोन्दै सावरायनाय बेखौ जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बे फोर गासै मबाइलनि सोमोन्दै सावरायनानै ओ नोंथांनिफ्राय गोदान मि मिथिनो मोनबाय आरो सोलोंज्लायनो हाबाय अब्ला बे समाव जोङो मबाइलनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोन्थ'नोसै गोजोनथोंसै नोंथांनिसिम आंनो बे दसे समखौ होनायनि थाखाय
अके गोजोन्थों
औ